औ नोंथां।
औ दे जोंहा बर'फोरा मा -मा आबाद मावो बिनि सायाव सावराय सैना मा होनो औ -औ। गिबियावनोथ' जोंहा जेरै बर'फ्रा माइ आबाद मावोना नोंथां?
औ नोंथां मावो।
माइ आबादखौ माबारै मावो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोङो?
औ हागोन नोंथां दा बिदिब्ला आं फोरमायसै नोंथां। जोंहा माइया आबाद होनोब्ला जोंहा दा माइ आबादखौ मावनो थाखाय
औ।
जोंहा दुब्लिनि गोनांथि जायो। जेराव बेयाव दै सुसु जायगा दै थाग्रा जायगा बेनि गोनांथि जायो। माइ आबादखौ ओ गोदो -गोदाय आबौ आबैमोना ओ मोसौजोंनो दुब्लिखौ एवखुनानै बेहाय हाब्रु खालामनानै ओ गायनानै माइ आबाद मावनाय जायोमोन दानि जुगाव ओ समाज बिजोंनि गेजेरजों गोबां सोलायबोनो हमबाय ओ दानि ज जुउगावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय नङा होमबा? दानि जुगाव बांसिनानो ट्रेक्टरजों ओ हालेवनाय बेखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो आरो। जोंहा ओ माइ आबाद मावनोब्ला ओ गिबियावनो जोंहा हाखौ एवखुनानै जोंहा ओ दै गोनां जायगायाव एवखुनानै ओ मोनहोनाय जायो हाखौ बेनिफ्राय जोङो बे हा मोनहोनायाव जोंहा ओ ओ माइ गुथि दोनखानाय जायो माइ गुथिखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै सानथाम ओ सानब्रै एबा सप्तासे बिसोरनि उनाव गाजा बेरहोनाय जायो गाजा जेब्ला बियो माइ बेगरा गाजाब बेरो अब्ला बेखौ बै हालेवनाय जायगायाव जोङो ओ गारनानै फोनानै फोनाय जायो आरो फोनानै होनाय जायो फोखांनायनि उनाव जोङो बेहाय ओ दाउ एबा बोरमा मोसौ बेफोर हाबनो हायैनि थाखाय जोंहा बेरा दुमनानै होनाय जायो जेरै औवा एबा मुस्रिफोर जोङो फांथेनानै एबा दुमथेनानै होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बेयाव उम माखासे ओ हासारफोर सारना होनाय जायो जेराव जों हाथाय बाजाराव मोनो बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां मोजां एबा एम्फौ औ नंगौ नोंथां जेरै
गोबोरखि हासार जाबायना
एम्फौ जानो हायिनि थाखाय आरो मोजाङै मोजां थांनो थाखाय बेबायदिनि थाखाय जोंहा हासार सारना होनाय जायो दा बेनि गेजेराव जोंहा बेयो जेब्ला गोजौ जायो अब्ला जोङो बेखौ फुनानै जोंहा गायस्लायनाय जायो जेराव जोङो दै गोनां जायगा दुब्लि बेखौ एवखानानै दोननानै जोङो बेहाय गायना होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ गायखांनायनि उनाव ओ जेब्ला बियो एसे गोजौ जायो। अब्ला बेहाय एम्फौफोर जानो हायैनि थाखाय बेहाय ओ माखासे मेडिसिन होनाय जायो। जेराव जों हाथाय बाजाराव मोननाय जायो मुलि बेफोरखौ जों सारना होनाय जायो बेनिफ्राय ओ बियो गोजौ जायोब्ला ओ बेयो फिथाइ ओंखारो जेब्ला बे फिथाइ ओंखारनानै ओ मोनहैयो गोमोन जायो अब्ला जों बेखौ ओ हानानैहाय जोङो बजा बजा मुथासे मुथासे खालामनानै जों बेखौ न'आव लाबोनानै ओ टेक्टरजों दानि जुगावथ' टेक्टर जाबाय गोदोहाय आबै आबौमोननि समाव जोङो बांसिन बांसिनानो मोसौजों एबा बयबो मोसौजोंसो होयोमोन दानि जुगाव जों बांसिनानो टेक्टरजों होनाय नुयो दानि जुगाव ओ जोंहा बेबायदिनो ओ माइखौ टेक्टरजों मारा होनानै ओ गुथिखौ गुथिजों आरो बै माइनि दालायजों ओ जुदा खालामनानै जोङो बेखौ ओ दोननाय जायो। जेरै - जोंहा ओ न'नि सानजाहा जे बाथौनि खर'आव जोंहा मोनसे माइ बाख्रि होननाय जोंहा न' लुयो। जाव जों बे माइखौनो माइ गुथिखौ जोंहा सोनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे माइ खुथिखौ सोखांनानै दोनो। बेनिफ्राय जों जेब्ला जानो गोसो अब्ला जोङो सानसे साननैनि सिगां जोङो बे माइखौ ओ सान्दुंनि गेजेरजों जोङो फोराननाय जायो।
औ नोंथां।
बेखौ फोरानखांनानै बे रानोब्ला जोङो बेखौ माइ मिलाव एबा बे माइ गुथिखौनो जोङो गेब्लेहोबावनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो गुन्दै एक्सट्रा ओमफ्राय माइरं आलदा बिदि जायो आरो। बे गुन्दैखौ जोङो अमाफोरनो होनाय जायो। आरो माइखौ माइ माइनिफ्राय ओंखारनाय माइरंखौ जोङो ओ ओंखाम संनानै जानाय जायो आरो जों सुबुं माहारिया जायो। बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंहा बेबायदिनो माबानि ओ माइ मारा होनायनि
औ
होखांनायनि उनाव जोंहा जिगाबबो ओंखारफानाय जायो। बे जिगाबखौबो जोङो ओ मोसौनो दैज्लां बोथोराव होनो थाखाय जोंहा गांसो मोनिलाय बेखौ जोङो न'आवनो ओ दंफां थंसे गायनानै जोङो बेहाय जाबनानै एबा हुंनानै दोननाय जायो बिनिफ्राय जोंहा माइ आबाद मावनाया बेबायदि रोखोमनि आरो गोदोनि समाव
औ
जोंहा बेबायदि ट्रेक्टर होननाय मोनसे मेसिना गैयामोन। दा दानि समाव बेफोरबायदिया गोबाङानो दङ आरो। दा बेबायदिनो आबादखौ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे जोङो साखाथियाव थानाय ओ हा जेराव हाग्रा बंग्रा थानायब्लाबो जों बेखौ ओ हाग्रा बग्राखौ गि बियावनो एवस्रांनानै बेखौ रानोब्ला सावनानै जों बे हायाव हाल ओ एवनानै जेरै जों ट्रेक्टरजोंनो एवनानै एबा एखमब्ला न'आव थानाय मोसौ हालिसेजोंनो एवनानै जोङो बेखौ आ मा होनो ओ हाथाय बाजाराव ओ माखासे मैगंनि ओ बेगर-जोलैफोर लायनानै जोङो बेहाय फोफैनाय जायो, बेखौ फोनानैनो जोङो माखासे ओ जानाय आदार बेखौ सुफुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों बेफोरखौ औ नोंथां नोंथाङाबो बेफोरनि आबाद मावनायनि सायाव नोंथांङाबो माबाफोर गियान दङबा एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
होमबा आं फोरमायनोसै फाथो आबादखौ मारै मावो नोंथां
औ नोंथां
औ गिबियावनो जोंहा बे फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा मोनसे ओ लांदां हा नांगोन जेब्ला माइ गायग्रा हाबाबो जागोन ओ जे लांदां हा गिबियावनो जोंहा हाखौ जोंहा नांगोलजों एवनानै लाग्रोनांगोन एवनानै जेरै बेखौ खननै खनथाम एवनानै जोंहा मै होगोन, हाखौ समान खालामगोन दा आथिखालाव जोङो नुनो मोनसै ओ ट्रेक्टरफोरजों एवनाय गोदोथ' जोंहा गोदोनि समाव जों नांगोलल'मोन ना मोसौजोंसो हालेवोमोन बेनिखायनो जोङो गोदोनि समाव ओ मोसौजों हालेवनानै बिदिनो खमब्रै खनबा हालेव नानै मै होगोन, मै होखांनायनि उनाव जोंहा बेगरखौ बे हा गोमोनाव सारनानै होगोन सारखांनायनि उनाव जोंहा बेयो बिदिनो से सप्तासेनि उनाव खिलिगोन खिलिनानै उनाव लासै लासै गिदिर जायै जायै जायै बियो जेब्ला खिलिगोन ना होनबा बुस्थुआ ओ फाथोआ रोजा जायोबा बेखौ जोंहा बेदाबो होनाय जायो बेदा बेदा बेदाखौ बेदा मायनि नोंथां मिथियो नामा। बेेदाया माखौ बुङो औ औ। बेदाया जाहैबाय जोंहा दंफांजों बानायनाय मोनसे। जेरै औवा जेरै ख्रि ख्रि गोनां हासिनि बायदि आरोखि। खि नोंथां हासिनि बायदि जायो। बेखौ जोंहा जेरै जेब्ला फाथोआ जोंहा रोजा जायो अब्ला बेखौ जोङो। मोसौजोंनो गेजेर गेजेरहैनानै जोंहा फाथोखौ। गेसें खालामो औ गेसें खालामो एसे गुवार गुवारनो जेब्ला। रोजा जायो अब्लाथ' फाथोआ नोंना आबादा मोजां जानाय नङाना। बुस्थुआ बेनिखायनो जोंहा बेखौ। गेसें खालामनाय उनाव बियो उनाव दान मोनथामसो दान मोनथाम सो उनाव बियो। जोन जेब्ला गोजौ जानानै बियो। हाजानाय एबा दानजानाय महर माबा जागोन बेखौ जोंहा दाननानै। दानै बिदिनो खासिजों दानगोन आरोखि सुबुंफोरा। नों आं मानसियानो दानगोन बेखौ दानखांनायनि उनाव जोंहा बजा। फिसा फिसा मुथा मुथा खानानै बेखौ ओ दोनगोन। जाबनानै आरामनो जेब्ला बिनि बिलाइ सिरिजासिम। सिरिखांनायनि उनाव बेखौ दानखांनानै सिरिखांनानै बिलाइखौ फ्रिसिनानै जोंहा मोनसे। दै नांगोन दिमोल दै जाहाथे बियो। बिनि बिगुरा रुयो बिनि बिगुरा रुयनानै। बिनि बिगुरखौ जोङो बिदिनो बिनि बिगुरखौ रुयनो थाखाय जोंहा। ओ बिदिनो दान मोनथामसो नांगोन बेयावबो। दान मोनथाम नङाबा दान मोननै बिदि नांगोन। ओ बेखौ रुयहोनानै जोंहा जोंहा बेखौनो आखाइजों जोङो आरो मानसिफ्रा बेखौ फाथो सुनाय। होनो बेखौनो फाथो सुनाय।
औ नोंगौ नोंथां।
औ फाथो सुनाय होनो फाथो सुनायखौ सुखांनानै उनाव बेखौ। फोराननानै जोंहा फोरानखांनानै उनाव बेखौ बाजाराव फानगोन। बाजाराव फाननानै जों बिनिफ्रायनो बर'फ्रा। रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ खुंगोन सामलायगोन। आरो जोंहा बे फाथोनिफ्रायनो जोंहा फाथोआबो मोननै रोखोम थायो गोखा आरो। गोदै जोङो गोखाखौ बांसिन जानायावल' बाहायो बेखौ। अ--बै बाबायाव फाथो गोदै बायदि रां आरजिनो थाखाय बारा बाहाया। जोंहा फाथो फाथो गोखाखौबो एखे रोखोमैनो जोंहा। फैयो जेरै फाथो गोखा फाथो गोदैखौ जोङो फैयो बेबायदिनो। जो बेबायदिनो फाथो आबादजोंबो जों बर'फ्रा गोबां रां आरजिनानै गावनि। आबाद मावनाय गावनि न'खरखौ दैदेनलाङो सामलायो बर' सुबुंफोरा।
औ नोंगौ नों
औ बेजोंनो लोगोसे गावनि। फिसा फिसौनि थाखाय फरायनायनि थाखायबो रां आरजिनानै एबा बेखौ माबानानै सहाय खालामना होयो बिमा बिफा। फोरा औ औ। बिदिनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जागाय नालाय बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो जेरै बेसर आबाद, ओ बेसर आबाद, सबायाइ आबाद, देमसि आबाद। ओ दा गय आबादखौबो नुनो मोनसै जोङो। आथिखालाव गोबां गय आबादा गय आबादखौ खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय ओ गोबां रोखोमनि बिदिनो जों आबाद नुनो मोनबावो जेरै ओ मा मा दङ ओ बारा गोसोआवै फैजोबनो हायाखै नोंथां उम बिदिनो जों बरफ्रा गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै गावनि जिउखौ दैदेनलाङो आरोखि जेरै फाथो आबादानो जाबाय माइ आबादानो जाबाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला गुबै आबादखौ जों बरफ्रा दा बांसिन मावो होबा जोंहा माइ आबाद, बेसर आबाद,
दा नोंथां जोंना रायज्लायनाय समावबो जोब्बाय। बेयावनो दोनथसै नोंथां औ दे